हेलौ हेलौ
हेलौ
अ खोनाबाय दे।
औ खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं दा जिरायना दङ।
औ।
नोंथाङालाय?
औ आंबो जिरायनानै दं नोंथां।
औ
आं नोंथांनियाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदियै आरिमुनि सायाव आं एसे सावरायनो लानो नागिरदोंमोन नोंथां
औ
औ सावरायनो हागोन दा?
हागोन हागोन
नोंथाङा राजि दं ना?
दं
औ अब्ला जोंथ' आरिमु मिथिगोन नङा होमबा हारिमु नङा होमबा आरिमु आरो हारिमु नङा होमबा हारिमु आरिमु माबाफोर उफ्रे दां उफेरा दं नामा बेयाव हारिमु आरो आरिमु नोंथां?
उफेरा माने ओ
माथो जेबो नङा बेथ' जों औ औ बि दिफारेन्ट बेथ' गैया नङा होमबा नंगौ दङ
दङ दङ
माबायदि दं अब्ला नोंथां आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हारिमुवा जाबाय मोनसे हारिनि माने सिनायथि लाखिनानै मोननाय माने आरिमुव आरिमुवा जाहैबाय माने ओ मोनसे बेयो बानायनाय माने
आरिमु औ उके औ औ नंगौ। उम उम आरिमु। अब्ला जोङो दा जोंनि हारिमुनि सायाव एसे सावरायलांदोनि नामा नोंथां ना?
ओं दे।
औ जोंनि हारिमुनि होनोब्लाथाय जोङो नङा होनबा माखासे जोंनि हारिनि मोनसे जों सिनायथिनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया हारिमु होननाय लोगो लोगोनो जेरैहाय जोंनि गाननाय जोमनाय नङा होमबा? ओ जेरैहाय जानाय लोंनाय जेरै आरो माखासे दंबावोना नङा होमबा? जोंनि राव बेफोरबायदि थासारि जोंनि राव हारिमु बेफोरनो जों बेफोरनि गेजेरजों जोंखौ मोनसे हारि होननानै नङा होमबा हारि बेखौ माने सिनायनो मोनो आरो जेरै गाननायनि गेजेरजों जोंखौ सिनायनो मोनो नङा होमबा जोंखौ रावनि गेजेरजों जोंखौ सिनायनो हायो नंगो नङा नोंथां? औ बेफोरबायदि आरोना। अब्ला जोङो दानिया जोङो एसे सावरायनो लादोंनि नङा होमबा जोङो बेनि हारिमुनिनो जोङो मोनसे बेनि ओ दाथायफोर नङा होमबा बाहागोफोर जोङो हारिमु जेरैहाय जोंनि हारिमु जोङो हारिमुआव दे जों जोंनि जेरै जोङो बैसागोआवबो जोंनि मोनसे फोरबोआव नङा होमबा जों बे फोरबोआवबो जों मोनसे मा होनो दामनाय देनाय जों बाहायो नोङा होमबा?
बाहायो
औ औ नंगौ नोंथां अब्ला जों बै माने बैसागोआव बैसागोनि जोंनि हारिमुआव जोंनि हारिमुआव बाहायनाय जोंनि मोसानाय ओ मुसुरनाय जोंनि बायदिफोराव जोंनि फोरबोफोराव जोंनि बाहायनाय आंनो आगजुफोरनि मुंखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओरैनोथ' जोंनाव खाम, जथा, सि फुं, सेरजा, गंगोनाफोर बाहायो आरो।
औ नोंथां नंगौ अब्ला आंनो सिफुंनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
सिफुुंआवथ' सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा होननानै
औ औ औ नोंथां आं नोंनो औ औ औ नोंथांनाव आं सिगाङाव कुइसन खालाम सिगाङाव सोंग्रोनि र' सिफुंखौ जों माजों बानायनाय जायो होनदों नोंथां।
सिफुंखौ जों ओरैनो औवाजों बानायनाय जायो।
औवाजों बानायो आरो ना मा औवाजों मा औवाजों बानायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औवायाथ' ओरैनो आं बेखौ मोजाङै मि
औ नोंथां
बेयाव माने गुदुं बानायनाय जायो आरो मोनबा
औ औवा बिजलिनो नोंथां
अ औवा बिजलि बिजलि औवा
दे अब्ला सि ओ सिफुंनि गदं आ गदंबा ना
नंगौ
ओमफाय बेखौ माबायदि खामो सिफुंजों मा खालामनाय जायो माने
सिफुंखौ माने दामो बे जोंनि हारिमुआव माने हारिमुनि मोनसे दामजु आरो बेयो
खो माबा आखाइजों दामोना मा मा खालामनाय जायो
बेखौ जोंनि मान ने ए बारजों गाबो आरो बियो खुगाजों दामो
औ औ औ औ नंगौ नोंथां ओ अब्लाथ' नोंथाङा आंनो फोरमायबाय नोङा होमबा सिफुं गुदुं आं गुदुंबा औवा सिफुंखौथ' औवाजों बानायनाय जायो बेखौ जोङो दामोन होनना नोंथाङा फोरमायबाय गोजोनथों ओमफ्राय आरोदा जों दानिया जों मोनसे ओं आयदा अ सेर जा औ सेरजानि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा
सेरजाखौ माने दंफांजों बानायनाय जायो नंगौ बे माने गोबां खस थ'' जायो बेखौ बानायनायाव बिनि बेसेनाबो गोबां जायो माने
औ
थाम रोजा ब्रै रोजा लायो माने सेरेजाया आरो बर'नि जि आइ टेक आवबो माने
औ नंगौ नोंथां दामग्रा आगजु दामग्रा आगजु जोंनिनो औ माने दोरोङारि खान्थि आरो बेयो जोंनि दे बुं नोंथां
आरो बेबायदिनो खाम दं खामाबो माने दंफांजों बानायो बेखौ
औ औ औ
उम बे खामाव माने मोसौ बिगुर होनाय जायो
मोसौ बि औ औ औ औ
खामखौ माने दंफांखौ दानख'नानै
औ मा उम औ नोंथाङा बे दंफांनि मुं खौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
दंफांआथ' बायदि सिना दंफांजों बानायनो हायो माने
औ ओ औ
माने बियो जोरनायनि सायावसो सोनारो आरो जो मोजां दंफांबा गोबाव जोरबाय ओमफ्राय बारा मोजां नोङाबा माने खम जोरो माने
उम उम औ औ नोंगौदां नोंथां।
बेबायदिनो दं गंगोनायाबो गंगोनायाबो मोनसे बर'नि ओ जि आइ टेक ग्राम ग्रा आगजु होननानै मोनेनो मोनदों गंगोन उम
अब्ला नोंथां जे उमज औ आं नोंथांनाव मोनस ओ सोंथि सोंनो सानदों र' गंगोनाया मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन दा
गंगोनाखौ औवाजों बानायो।
औवाजोंनो
औवा जोंनो
बिखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो ओमफाय?
गंगोनाखौबो मोन औ बेखौ दाम नायनि था
दामनायनि थाखाय बानायो औ औ। नोंथांनाव आं दहायो मोनसे ओम सोंथि सोंनो थालांनाय जादों सेरजा होनदो दे नोंथाङा ना बेखौथ' दंफांजो बानाय होनदो नाथाय ओ सेरजायावथ' दुदुं थायो नोंथां।
नंगौ।
औ जोङो सेरजानो दुदुंखौ जोङो मोनब्रै होनना मोनथिनो मोनो। नोंगोना नोङा नोंथां?
मोनब्रै ओ नोंगौ।
औ नोंगौ औ। औ अब्ला नोंथां दायोथ' जों बुंबाय नोङा होमबा खाम सिफुं सेरजा आरो दंबावो जोंनिया ओ जथा होनोना नोंथाङा औ नोंथाङा दि जथाखो मिथिगोना बे जथाया मानिफ्राय बानायनाय जायो?
बेखौ धाथुजों बानायनाय जायो।
धातुं औ औ औ बेख खौबो बे जोंनि हारिमुआवनो बा हानाय जायो ना नों
जोंनि हारिमुआवनो बाहायनाय जायो बेखौ अ बैसागो मागिनायफोराव दामनाय जायो। माने मोस ओ दामै दामै मोसानानै जों माने माइ म्रं मागिनाय जायो आरो।
औ औ औ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव बेखौ बाहायनाय जायो नाम
दाम बेखौ गुबुन गुबुन हाबा फारिआव बाहायनाय जायो।
मा मा हाबाफारियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायदां
जेरै हाबायाव हाबाफोरावबो माने ओ बर गोदान खैना गोदान बरायनाय समाव माने दामनानै मोसा मोसा ओ बरायनाय जायो आरो।
औ नोंगौ औ आरो दंबावोदां एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
आरो बे बे अ खेराइ नंगौ नंगौ खेराइ मोसानाय खेराइ मो सानायाव दामनाय जायो बेखौ।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा खेराइ मोस सानायनि मुंफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा आंनो
आं मोजां मिथिजोबा बेखौ
औ औ जोंनाथ' होनो बेहाय गान्दुला बेरनाय नङा होमबा?
ओ
औ आरो बारदै सिख्ला मोसानाय नोङा होमबा?
नंगौ।
उम जेरै बायदि दं आरो ना।
दं
औ बायदि बायदि मोसानाय दं। बेनि अनगायैबो जोंनिया सावरायनाया हारिमुनि बागै दामग्रा देग्राया थालांबावदों नामा लोगोन नोंथां?
गोबां दं ओ गासैखौबो बुंजोबनाया गोब्राब जागोन माने।
गोब्राब जागोन ना दंबावो ओं आंथ' नुनाय बायदि जोङो मा होनदों मोनसे जोंनि हारिमुआवनो बेबो हारिमुआव बिदिनो जों माने जों बैसागो फोरबोआवसो नुदों आरोना बैसागोआव जों बांसिन नुयो आरो। ओ जों माखासे बौ ओ जेरैहाय जोंनि मा फोरबोफोर ना बेयावबो आं एसे बाहायनाय नुनो मोनदों हारम'नियाम होननायखो
नंगौ नंगौ हारमनियाम।
औ बेखौबो बाहायो दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरखौ बाहायनाय जायो नामा?
उम बाहायो बेखौ
औ मा मा फोरबोआव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेबायदिनो बैसागोफोराव खेराइ मोसानायफोराव बेबायदिनो मेला फुजाफोराव माने
औ
सानायनाय जायोना बेयाव माने दाम
औ बेखौ दामनाय जायो आरोना नोंथां ओ माने बेखौ दामोबा साबसिन जायो नामा नोंथां?
दिनैनि बे आयदाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ला नोंथां
औ दे